हेल हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ
खोनादों
नोंथांङा फ्रि दंना
औ आं फ्रि दंथ'यो बरथमान
औ नोंथांजों बाथ्रा एसे सावराय नोंथांजों एसे बाथ्रा सावराय बायनो दंमोन सुखिनि बागै सावरायजागोन ना नोंथां?
सरायनो हागोन दे।
ओ औ दाखालि माने आं सकि थांदोंमोन सखि थांबा फेमिलिजों थांदोंमोन माने थांनानै जोबोर मोजां मोनदों जेनेबा
उम
भुटान जेनेबा लकेसना जाहैबाय जे भुटान बरडार आरो भुटान बरडार जेनेबा बेयाव थांनानै जोबोर मोजां नांदों। बा दै बोहैनाय दं बा बे जागायानो जाबाय पिकनिक स्पट पिकनिक स्पट पिकनिक स्पत औ औ मोनसे पिकनिक स्पट बेनि थाखाय मुंदांखा सकिया
औ औ
बे पिकनिक स्पटआव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने बे पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फायो। बा गावनि लाइफखौ इन्जय खालामनो फायो बा माइन्ड फ्रेस खालामनो फायनायनाय जायो माने थांनानै आंबो जोबोर मोजां नांदों बा सोमखोर हाजो हा
औ।
मोनसे मन्दिर ओ बेयाव मन्दिरबो दङ। हाजो सायाव‌।
औ।
आं मन्दिर। बेयाव थानानै बा जेनेबा खुलुमहैनोबो हायो।
औ औ।
जेनेबा बेयाव बिफां-लाइफां दङ बा बैग्रि बैग्रि बिफां दङ बा बेयाव बायदिसिना ओ गेलेग्रा बा जेनेबा पेराग्लायदिं खालामनो हानाय माबा दङ
औ बे नोंथाङादि बुंदोंना बे सुखिया मोनसे पिकनिक जाग्रा जायगा होन्दोना नोंथाङा। बियो मा दानाव जायो माने मा बोथोराव जायो माने बे जायगाया बियो?
बेयाव ओरै दाननि जेबो माबा गैया जेनेबा दा गरम बा गरम बोथोर फैदो नालाय गरम बोथोरावबो बेयाव दोङों मानसिफोराबा दुगैनो थांनाय जायो जायो। आरो बा जानुवारि दानफोराव बा गोजां बोथोर टाइमफोरावबो बेयाव पिकनिक जानो थाङो। माने बेयाव दाननि जेबो माबा गैया। गोसोबानो थांनो हायो। जेनबा गोसोबानो इन्जय खालामहैनो हायो। जेनेबा माइन फ्रेस खालामहैनो हायो। बेयाव जेबो दाननि जेबो माबा फाया।
औ। होमबाथ' बेयाव गोबां औ मिथिंगायारि सम्पदथ' मोजां दं बेहाय जेनेबा दैफोर दं माबाफोर दं हाजोफोर दंना बेहाय?
बेयाव दै दङ दै दै, अन्थाइ बायदिसिना जेनेबा बेयाव दुगैनो गोसोबा दुग गैनो हागोन नोंथाङा। बेयाव आरो जिरायग्रा न' दङ बेयाव जिरायना थानो गोसोबा जिरायना थानो हागोन। बायदिसिना दङ बिफां-लाइफां। बा बैग्रि बैग्रि बैग्रि थायनाय समाव बैग्रि थाइगोन बा जानो हागोन थिग बेबायदिनो
औ औ।
बेयाव फेमिलिजों थांनानै जोबोर मोजां नाङो आरो। जेनेबा फेमिलि लानानै बा जागा बा पिकनिक स्पटआव ज'मायै जाहैनो हागोन पिकनिक जाहैनो हागोन।
औ बेहाय बे जायगायाव बे जायगायाव थांनोबा जोङो बबे लामाजों थांनांगोनबा?
बे जायगा लामाजों ओरै जेनब उम जेरै मा होनो जेजों सुबुं कनकाता निकासिजों फैयना निकासिजों ओरै निकासि नोंसोरनिया ओ इफोरबायदि निखासिजों थांनो हायो बा सुबनखाताजों थांनो हायो। थिग बेबायदिजों फैनानै थांनो हायो आरो
सकि बे हाजोबा बेहाय माने बेयाव थांनायाव माबा माबाफोर हाबनायाव रांफोर लायो नामा रांफोर माबाफोर बिदिनो मोनसे
औ बेयाव गेट पास लानाय जायो मोनसे गेट पास लानाय जायो बेयाव हाबनायनि थाख थाखाय गेट पास लानाय जायो बेयाव बाइकआव बाजि रां एरै कारफोराव जौ जौसे रां जागोन फोरा ओ ब्रै ओ थामजौ बेफोरबायदि लानाय जायो
औ
बेफोरबायदि आरो
उम
बेयाव थांनानै जोबोर मोजां नाङो माने बेयाव थांनानै माइन्ड फ्रेश जायो माने गोसो गोसोफोरखौ मोजां मोनो बेयाव बारहावाफोराबो मोजां माने बेफोरबायदि आरोखि
औ
नोंथाङा फैनो गोसोबा फैनो हागोन
औ माब्लाबा थांगोन र' नोंजों औ नोंजों लोगो हमनानै माब्लाबाफोर बेरायनो थांगोन जों नखर न'खरनि गासै सुबुंफोरखौ लानानै थाङोन जोंनियाव खनसे बेरायनो
औ औ फैनो हागोन नोंथाङा औ आं
मिथिंगायारि सम्द दं मोजां दैमा दं हाजो दं सिनारि दं बेखौ जोङो नायनानै गोजोनहैनो थाखाय जों सानसे सम मोजां लानानै थांगोन आरो खि बेरायनो माने जों बेखौ एसे दावबाय हैैगोन माबायदि रोखोमनि जायगा माबायदि मा थांगोन जों माब्लाबा औ
आदसा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम माने बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायनायनिफ्राय माने मोजाङै बोरै बोरै माबायो दा आंबोनि बेनिनो सायाव मोनसे आयदानि सायाव लानानै नोंनिसिम रायज्लायनो सानदों जेनेबा आबहावानि बागै मे हदों आबहावानि बागै जेनेबा सौकि जेनेबा नोंदि होनदों मिथिंगायारि सम भटनि बागै बुंदों नालाय आं बिनि सोमोन्दै नोंनिसिम एसे फोरमायनानै होनोसै माने जोंनि बेखिनि आबहावा बे जोंनि बारहावा बा आबहावा बेयो माने सानफा गाज्रि बा खहा जालांनो हमगासिनो माने सानफा एफा सानफा एफा गाज्रि खहा जालांगासिनो माने गाज्रि जालांगासिनो जोंनि आबहावाया जोंनि बारमण्डला बेयो माबोरै बा बा माबोरै गाज्रि जालांगासिनो बा खहा जालांगासिनो बिनि सायाव एसे सामोन्दै सावरायनोसै आरो बे गाज्रि जानाय बे खहा जालांनाय आबहावाखौ जों माबोरै होबथानो हायो बा खमायनो हायो बिनि सोमोन्दै आं एस से सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों एसे फोरमायनो सानदों आङो।
औ औ।
औ गिबियावनो आबहावा बुङोब्ला जोंनि आबहावाया जोंनि जिब जुनार बिफां लाइ फां दाउमा दावसानि थाखाय थांना थानायाव जोबोद गोनांथार माने।
नांगोनां औ।
जोबोद गोनांथार माने दा बे बेनो खहा जालाङोब्ला जोंनि जिब जुनार, दाउमा दावसा, मानसि दुमसिनि थांना थानाया गोब्राब जागोन माने।
बेखायनो जोङो बे आबहावा खौ माने आबहावाखौ जोङो जोथोनै लाखिनांगोन। गिबियावनो आबहावा गाज्रि होलांनायनि गुबै गुबै जाहोनफोरा जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय, बिफां लाइफां दानफायनाय, बिफां लाइफां दानफायनाय होनोब्ला मानो होनो बा बिफां लाइफां दानफायनाय लोगो लोगो मा जागोन जोंनि आबहावायाव जिखिनि बारमन्दलाव थानाय अ' सिजेननि बि बिबां
बियो माने जोबोद खमायलांगोन माने आरो बुहुमनां दुंथाइदि मोनसे दं, बे बुहुमनां दुंथाया बारायलांगोन माने।
बारायलांगोन औ औ।
बिफां दानफायनायखौ बिफां लाइफां दानफायनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन माने। मानो होनोबा बिफां लाइफाङासो जोंनो जिब जुनार, दावसिन दावला, मानसि दुमसि थांना थानायाव गोनांथार गेस अक्सिजेनखौ हगारो माने।
हगारो औ औ।
बिफां लाइफाङा आगारो मानो होनबा जों बिसोरनि अक्सिजेनखौ लानानैसो थांना थायो।
औ औ।
बे जोंनि बारमन्दलाव गोसारना थानाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बे गेसखौ माने बिफां लाइ फांआसो बोनानै लायो माने बिफां लाइफांआसो बोनानै लायो। माने बे गाज्रि गेसफोरखौ बिफां लाइफाङासो बोना लायो बेनिखायनो जों बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ माने बि बिफां लाइफांनाय दानफानायखौ बन्द' खालामनांगौ माने जोङो फांसे बिफां दानफायोब्ला माने फां बा बिफां गायनांगौ माने अब्ला जोंनि मिथिंगाया माने समान लेभेलाव माने थागोन आरोखि माने फांसे दानफायोब्ला फांबा गायनांगोन बिब्दि माने बिदिहायनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बा खमायनांगौ माने बेनि उनाव जागोन जोंनाव नै थियाव जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय मोनसे आरो गुबुन जाहोना जाबाय गिदिर गिदिर कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै जेरै इथा सावनाय इथा सावनायाव बाहायनाय माखासे उखुन्दै थाव बानायनायाव बाहायनाय बे कारखानानिफ्राय ओंखारनाय बे जोबथ'नाय गैयै उखुन्दै बे इसिबां खि उखुन्दै ओंखारो जोंनि आबहावानि थाखाय जोबोद खहा गोनां माने जों बेखौ माने होबथानाया जोबोद गोनां मोने बेनिखायनो जोंनि बार हावाया ओरै बायदि लेथ्रा माने खहा जालांगासिनो जायनि थाखाय जों हां लानोनो खस्थ' मोनो माने मा बिनि थाखायनो माखासे बेराम सोमजिबाय दं माने। हांनिफ्रायनो बेयाव माने बिदि जानाय लोगो लोगो मा जायो कार्बन-डाइ अक्साइदआ माने गोसाार रोमायनाय जोंनि बार मणडलाव आरो बेबायदि गोसारनाय गोसारनायावनो जों बिफां लाइफांखौबो दानफायनानै होसिनबाय थायोबा माने बे कार्बनडाय अक्साइडखौ लानो थाखाय दंफां लाइफाङानो गैयि जागोन माने बेखायनो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ आरो बि खारखानाफोरखौ हायोबा जोङो खम खालामनांगौ माने आरो बिनि उनाव जाबाय माने सुबुं अजिमा बांनाय बेबो जोंनि मोनसे आबहावानि मोनसे गोहोम माने माबा खोलैयो बे सुबुं अजिमा बांनायाबो
औ औ
सुबुं अनजिमा बांनाया माबोरै आबहावाखौ गाज्रि खालामो होनबा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो मा जायो मा जागोन जोंनो सुबुं सम्फद माने सुबुंनो जिउ थांना थानायाव जिखिनि मानसिनो नांगौ मुवा बेसाद बेफोर माने खम जालांगासिनो नि माने सुबुंफोरा बांगासिनो बेनि थाखायनो मा जादों? जोंनो लामा हान्थिनायाव गारि मथरनि गोनांथि होनबा बेबो मोनसे गारि मथरनिफ्राय गारि मथरनिफ्राय जिखिनि उखुन्दै ओंखारो जिखिनि गारि मथरा माजों खारो डिजेल आरो पेट्रल दिजेल आरो पेट्रल डिजेल आरो पेट्रला माने बेखौ सावगारनानैसो बा खामगारनानैसो गारिया खारो
औ औ।
बिनि उनाव बै गारिनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि थुुङा उखुन्दै बे बुहुमाव गोबां रोजा रोजा लाख लाख गारि दङ बे लाख लाख गारि बे ओंखारनायनि उखुन्दै जिखिनि ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो बार बार मन्दलाव गोसारनानै थायो आरोना बार मन्दलाव गोसारना थानानै जोंनि बारमण्डलनि गोजौआव अजन लेयार होननाय मोनसे माबा दं लेयार दं माने बे लेयार अजन होननाय मोनसे बे माबायाबो
औ औ।